औ।
गोजोन फुंबिलिनि नोंथांसिम गोजोन हामग्लायनाय जासि हरनाय थाबाय।
नोंथांनिसिमबो गोजोन फुंबिलिनि गोजोन हामग्लायनाय जासिहरबाय
मोनसे टपिक लानानै नोंथांजों कल खालामनाय जादों। बे टपिकनो जाबाय दे। दैज्लां बोथोरनि मानो होनोब्ला दायो दैज्लां बोथोर आसारनि अखा जों गामियाव सुबुंफोरनि मोदोमाव दैज्लांनि बारा नांफैयो होनब्ला जों बयबो दैज्लां होनोबा गोबां बेबायदिनो खुसि जायो। दैज्लां सफैनायनि रादाब मोननानै लोगो लोगो आबादारि सुबुंफोरा गोसोआव बिबायदिनो रंजानायनि रंजानायफोरखौ जों नुनो मोनो। नखरनि आदै थिला ला मोनबाथ' संब' सेंग्रा सिख्लाफोरा जेब्लायबो खुसि फुसि जायो। बिथां सेंग्राफोरा जेरै हाल एवनाय आलि खोनाय बायदि खामानिफोरााव मुखुब जायो। आरो सिख्लाफोरा बेबायदिनो खोथिया फुनाय माइ गायनाय बेफोराव गोबां बेबायदिनो। सान्दुं गोसाब्लाबो ज' ज'यै माइ गायनानै खोथिया फुनानै गोसो खौ रंजाहोयो।
औ नंगौ।
जों दैज्लां बोथोर सफैयोब्ला जों बयबो बेबायदिनो रंजानाय मोनो मान ानो होनोबा जों जा जिउ खुंनायाव जोंनो बेबायदि नांगौ जानाय आदारखौ जों बे समायावनो गायनानै लाब्लासो जोंङो। बथिं समाव जों बुथुमनो हागोन बेनिखायनो जों जेब्लायबो बे दैज्लां बोथोराव नो जों गायनानै फुनानै लाथारनांगौ होनब्लासो जोङो आबादखौ जों मेसें समाव हानानै मोननो हागोन आरो जों मेसेङाव बेबायदि मोनजागोन। बे जोङो खस्थ' खालामोब्लासो जों जेब्लायबो मेसें बोथोराव जों मोजां मोन। मोनजागोन आरो गोजोनै थानो हागोन। दैज्लां बोथोराव जोङो स्राय स्रायबो होयो। दैयाव फुनानै जोबोर गोजोननाय मोनो। दैज्लां बोथोर फैयोब्ला जोंनि
गोबां बिदि बाथ्राफोरखौ जों सावरायनो हायो।
दैज्लां बोथोराव माब्लाबा समाव जोंहा अखा बांद्राय फैयोब्ला बेबायदिनो दै बानाबो जानो हागौ। दै बाना जों बेबायदिनो न'फोराबो गोबां बेबायदिनो खहा जागोन जोंनि जिउ खुंनायावबो गोबां बेबायदिनो खस्थ' मोनगोन जिब जुनारफोराबो गोबां खस्थ' मोनगोन थानाय जानाय। गासैयावबो खस्थ' मोनथारो बेखायनो दैबाना जायोब्ला गोबां खस्थ' जायो जों सुबुं माहारि बेबायदिनो जिउ गोनां। जिब जुनार जों बयहाबो दैबानानि गेजेरजों जोंनि न'फोरा गोबां बुखारलाङो अखाजों लोगोसे बारफोर फैयोब्ला गोबां गिलु बालु जाथायफोर जानायखौ जों बाङावनो जों नुनो मोनो गोबां बिफां लाइफांफोरखौबो बेबायदिनो बायनायफोरखौ जों नुनो मोनो। जोंनि बिफां लाइफांफोर गोबां बिफां लाइफांफोर थायो बेफोरखौ गोबां नस्थ' खालायो आरो बिफां लाइफां बायोब्ला जोंहा अक्सिजेन लानायाव गोबां खस्थ' जायो। अक्सिजेननि गोबां खमि खम जायो बेखायनो जों बिफां लाइफां बाय बायब्ला जोङो बिफां लाइफांफोरखौ गोदान सोरान गायनाया जोबोर गोनांथार
औ दैज्लां बोथोरनि सावरायनाय लोगो लोगोनो जोङो गायनायफुनाय जोंनि बोसोरसेनि आदार बुुम सावरायनांगौ जानानै फैयो जोङो गोबां बाथ्राफोरखौ जोङो बेयावहाय जोङो मोननो हायो जोंहा दैज्लां बोथोरफोराव जोंनि ज हद
औ।
बोथोर सोलायनायजों लोगोसे गोबां गरमफोर जायो बे गरम बोथोरबाबो गोबां अखा बोथोरब्लाबो जोङो जोंनि बोसोर सिं आखौ थाखाय जों नानै जोंनि सेंग्रा सिख्ला जेरै बोराय बुरै जोो ज' ज'यै आबाद फोथाराव जोङो खामानिफोर मावनाय जायो बे गायनाय फुनायनि समाव जोंनि बि मिथिंनायाबो जोंजों लोगोआव थायो जोंनो नांगौ मानि बा अखा दैफोरखौ जोंनो होयो जोंनि बे गायनाय फुनायनि समखौनो जोङो दैज्लां सम होननानै जोङो मोनथिनाय जायो। दैज्लां बोथोर होनाय लोगो लोगोनो जोङो बिदिनो गोबां बाथ्राफोरखौ जों सानाय बावनो हायो जोंहा दैज्लां बोथोर दैज्लां बोथोराव जोंहा बिदिनो नांगौबानि गोबां बिदि बिदिनो ना ना एम्बु बेफोरबायदिखौबो जोङो मोनजायो। जोङो बे समावहाय जोङो गोबां बिदिनो बोथोरनि फिथाइ सामथाइफोरखौबो जों मोनजायो गरम बोथोर समाव जोङो जेब्ला आबाद फोथाराव थायो अब्ला जोङो बेफोरबायदिनो सावरि जानाय बेफोरबायदि खामानिफोरखौ जो मावो जोङो सावरि जानायाव जोङो गोबां बिदिनो फिथाइ सामथखौ जायो आरो गोबां बिदिनो
साना साहा आरो गोबां लोंनाय बेसादफोर लोंनानै जोङो सावरि ब बादायो आरो बिदिनो जोंनि दैज्लां बोथोर समावहा जोंहा बदल गायनाय बे बदल गायनाय आरो फुनाय बियो मारै जायो होनोब्ला बियो जोंनि न'खरफोरावहा बयहाबो आबाद मावो नालाय जोङो बिदि बिदिनो बदल बोनानै गायनानै जोंनि नांगौ जानाय बिदिनो आबाद मावनायाव माइ गायनायाव नांगौ जानाय मानसिफोरखौ जों बुथुम हुमनानै लानो हायो। बियो बैनियाव गायहैगोन आरो बैबो बै सासेनियाव गायगोन बेबायदिहै जोङो जोंनि आबाद फोथारनि खामानि फोरखौ जोङो फोजोबनानै लानो हायो बे समावनो जोंहा गोबां बिदि गावजों गाव एना एनि गैयालासेनो रंज रंजानानै गोबां गाव जों गाव गोरोबफ्लायनानै जोङो बेफोरबायदि खामानिफोरखौ मावनानै जोङो गोरोबो आरो बेफोरबायदि खामानिफ्रानो जोंनि
लाइमोन देहाखौ जोङो गोख्रों लाखिनायाव हेफाजाब खालामो। मावनाय दांनाय आरो जानाय लोंनायजों सुबुंनि देहाया गोगोम जायो आरो जोङो बोसोरसेनि आदारखौ बुथुमनायनि थाखाय बेसेखिनि खस्थ'खौ खालायनानै गोबां रंजानाय मोनो। मोन आरो जेब्ला जोंनि आबाद फोथारनि माइ उ सोमबोनानै गोबां बिदिनो बिथराय थरायो आरो गोबां बिदिनो जोंनो लागै माइफोर फोर होयो जोङो अब्लानिया जोंनि गायनाय फुनायनाय बेफोरबायदि नि गोबां खामानिनिफोरखौ जोङो बावजोबनानै जोंनि गोसोआ गोजोनो जों बेफोरबायदि जोंनि
दैज्लां बोथोरनि खामानिफोरखौ जोङो फोजोबनानै लानो हायो।
औ नंगौ।
दैज्लां बोथोरनि सावरायनांगौआव गोबां बाथ्राफोर दङ अब्लाबो जोंनि समा गोबां जोंखौ नेनानै थायाखै थेवब्लाबो जोङो गोबां बाथ्राफोरखौ सावरायफिनगोन।
औ जोंहा समाबो जानानै फैबाय। बेखायनो जों दिनैनि बे राय्लायनायखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै।
औ दे बिदिबालाय।
औ दे।